हेल' औ औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों ।
होनबा नोंथां ओ जोङो एसे बर'फोरनिनो जोङो जेरै ओ माखासे जोङो हाग्रायाव नायगिरनानै जानाय ओंख्रि फोर माखासे दङ जों अ बर'फोरा हाग्रा बंग्रायाव जोङो नायगिरनानै लाबोनानै जाफैयो बैफोर ओ मैगं फोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां ।
औ औ ।
मा नोंथाङा बे मैगंफोरनि बागै एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा? बहानिफ्राय जों नायगिरो मा मा मुंनि ओंख्रिफोरखौ जोङो नायगिरनानै लायो आरो माबोरै जों जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा ।
औ जोंनाथ' माने उम्म बेफोरबायदि होननानै बुङोबा माने बे जायगायाव ओ गोबां गुबुन गुबुन बुन रोखोमनि ओ हाग्रानिफ्राय हायनो मैगं थाइगंखौ नागिरनानै मोननो हायो माने ओ बिदिनो जेन'बा जोंनि जायगाथिंथ' ओ गायनायनि अनगायै माने ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ बेन्दों बेनला बा बिफां लाइफां एबा ओ फिफांनिफ्राय जोङो बेफोरखौहाय मोननो हायो आरो ना ओ बेखौ नायोबा जोङो दिंखिया फोरखौ मोननो हायो दिंखिया मोनो ओमफ्राय हायो बिदिनो फोरलानि बिजौ मोनो ओमफ्रायहायो सिब्रुफोर बिदि बिदिनो सिब्रुखौथ' जोङो दाउ बेदरफोरजों जायो नोंथां मोनथिगौना? औ दाउ बेदरफोरजों जायो । अलदर फोरखौ मोनो बिदिनो गुबुन गुबुन रो खोमनि मोनो आरोना ओमफ्रायहायो बेनि अनगायैबो जोङो हाग्रायाव माने बै माबाफोरखौबो मोनो जोङो जेरै औवाफोरनिफ्रायहाय मेवाफोर खौ मोनो ।
औ ।
हायो ओ बिदिनो हाग्राफोरावहाय थारायफोरखौबो जोङो मोनो । खौ थारायखौथ' जोङो औ। मा होनो बिफांनिफ्राय माने बिजिरनानै। ओ जे सिंनिफ्राय जे ओंखारबोनाय बेखौहाय जोङो जायो आरो।
गाजा गाजा गोरलैखौ जायो आरोना। औ माबायदि माबायदि संनानै जायो नोंथां बे थाराय गाजाखौ
औ जोंनाथिंथ' ओरैनो थारायफोरखौ माने जेरैहाय बै ओंख्रि ओंख्रिफोरखौहाय जाय ना मा होनो न ओंख्रिफोरखौ जायो बेबायदिनो जोङो बिदिनो बिदिनो एवनानै जायो आरोना टमेट' बिदि होनानै आलुफोरजों जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं औ ओमफ्रायहायो बिनि अनगायैबो माने बिदिनो थास'फोरखौ जानाय जायो जोङो माने थास'खौथ' जोङो गोबां ओ रोदोम जेननाय माने खिलि जेननायनिफ्रायनो जोङो ओंख्रि जायो माने बेखौ थास' खिलि टमेट'फोरजों जानाय जायो आरोना टमेट' फिसाफोरजोंहाय औ बिनि अनगायैबो जोङो थास'खौ ओ बिबारफोरखौबो जायो ओमफ्राय जेब्ला बे बिलाइआ गोरलै रोदोम जेनो बे बिथरिखौबो जोङो जायो आरोना
औ नंगौ। हेलौ खोनादोंना नोंथां। हेल'। नोंथांनिखौ खोनायाखै। हेल'। स्क्रिना लक जादोंबा बेखौ खुलिना हो मोनबा खोनागोन। हेल'। खोनादोंना नोंथां नोंथांनिखौ आं खोनाफैया।